हेलौ कारिया औ नोंथां खोनादों ना? औ गोजोन बेलासि नि गाहाम हामलायनाय जासिहरबायलै नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ औ। माबोरै नोंथां औ। खौरांफोरा मोजांथ'।
औ नै नोंथां आंबो नै दास सो बेलेगनिफ्राय दावबायनानै न' मोनफैदों आरोखि न' माने लोगोनि न'आव दंथ'यो दाबो न' मोनहैथ'वाखै दा नोंथांमोननिखै बोथोरा माबायदि जाना दङ?
थिं बिदिनो दंथ'यो। सानदुंजों लोगोसे हा अखाफोर गैथ'वा नोंथां। ओरैनो बोसोरसे जासिगोन नामा अखाखौनो नुनो थांला माथो।
नै अखा हानानै जों न'आवनो थांनो हाथ'वाखैरा नोंथां।
औ अखा हादों नामा बड'लेण्डआव होमबा?
अखा हागासिनो नोंथां। एकदम अफार अखा।
ओ जोंनि बड'लेण्डआव बांसिन सिन अखा हायो होमबा?
औ औ बिफां लाइफां दं नालाय। जोंनिया नेचारेल। ओं आचसा नोंथां जों दा मानि सोमोन्दै सावरायनो?
ओ जों बर' हारिनि बागैनो रायलायनोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथांङा मोन्नैसो सोंथिखौ जागायग्रोदो।
औ बिदिब्ला आं सोंथि जागायनोसै नोंथां।
औ।
नोंथाङा आंनि सोंनायनि सोंथिखौ नोंथांङा फिननाय होबानो जाबाय। आं मिथिनो लुबैदों माने ओ अ आदसा नोंथां
औ औ।
दानि थासारिजों गोदोनि थासारिजों नोंथांङा मा फाराग हमनो हादों नोंथां?
अ फारागआथ' फारसेथिं नायोबा मोजां फारसेथिं नायोबा बिराद जो गुबुंले आरो जोंनिया थासा रिया दा सिगांनि थासारिया ओरैबायदिमोन ओ जेनेबा गुबु सिगांनि गुबुंले थासारिखौ होनोसै आङो जेरै जोंना सि गाङो कारेन्ट सिटि गैयामोन फारसेथिं जोंहा दै लोंनाय गोग्गो दैबो दैनि जोंहा हा बारा बां सुबिदा गैयामोन जेरै जोङो अखा हायो बा जोङो अखा हादैखौ जों साथाजों आवजा आजावनानै हयथ' थालिर दनाफोरजों आज नानै माने जों दैखौ लोंनो गोनां जायोमोन बेयाव जोंहा गोबां बेरामनि बेले बेजे जे जायोमोन बेरामनि जोंहा ओ मोगा मोगि जानो गोनां जायोमोन आरो जोङो दै दंग'नि दैफोरखौ जोङो दैमु निजोरा बानायनानै जोङो गोनां जायोमोन बेफो-बेफोरावबो जोंहा गोबां मेलेरिया बेरामफोर जानो हमोमोन। आरो दानिया ओ बेफोर ओ बेफोरो जेनेबा सिगांनि नेगेटिभ आरो जेनेबा सिगांनि जेनेबा गाज्रि मोनसे आ आबहावामोन। बे समाव जोंहा मेलेरिया बेराम जानायफोरा बिराद दंसोयोमोन आरो फारसे जोंहा जायगाफ्रा हाग्रा गोजामोन नालाय।
औ।
बे हाग्राफोरनि थाखाय जोंहा थाम्फैया थाम्फैफोर थाम्फै अरोमोन। बेफोराव जोङो बेमार आजार जों भुगिनो गोनां जायो बेमार आजार जायो जोंहा मेडिकेल गैया खाथियाव। मेडिकेला गोजान आरो लामा सामाफ्रा जोंहा मोजां नङामोन लामा सामानि थाखाय जोंहा मेडिकेलसिम सौहैयैनि सि जों मानसिखो खोमाना लानो गोनां जायोमोन आरो बे बे मोनसे एनिफ्राय बे मोनसे आरो दानि आपग्रेड जानाय मुगायाव जेनेबा दा दानिया जोंहा न'खर न'खरनो जोंहा दंखल दंसै आरो जोंहा गामि एरियायाव मोनसे थिंखि बहायना दोनसै।
औ।
फारसेथिं जोंहा हाग्रा बंग्राफ्रा जोब स्रांनानै जोंहा बेफोरबायदिनो गाज्रि ओ थैसोबग्रा बुस्थुफ्रा जोंहा खमाय लांबाय।
औ।
बेफोराव मोजां बेनिफ्राय आबहावा गाज्रिनि सायाव फैनोसै एबारना जोंना माबानि सायाव ओ माया जेनोबा दानि आबहावानि गाज्रिनि सायाव। दा सिगांनि आबहावाया बे बे खिनिया गाज्रिमोन।
औ
ओमफ्राय दानि आबहावाया जोंहा गोबां जोंहा आपग्रेड जानानै जोंहा गारि मथरा बांबाय। बिदिनो गारि मथर बांनायजों लोगोसे जोंहा मुवा बेसादनि दामा बांबाय माबा मोनसे बायनो गोनांबा जोंनिया ओ जौसे रोजासे राङाव जोंहा मना बुंङै जाबाय दानिया सिगांथ' जोंहा ओ बिदिनो मैगं थाइगंफोरा निजा निजा न'खरावनो आबाद जायोमोन दानिया माखासे हा हासार होआबानो जोंना जाला नालाय हाया एसे बिस बायदि जानांजोबबाय जोंना दाना ओ इनिफ्राय दानिया माने बेफोरबायदि आरो जों थाव पेट्रलनि दामा बारायबाय जानाय। लोंनायफोरनि मुवा बेसाद केरिं सार्ज जोंना आखाइयाव थानांगौ राङा गोबां नांगौ दानिया बेमार आजारनि थाखायानो जा जानाय लोंनायानो जा बे मोनसे गाज्रि आबहावा आरो जोंनि दा समाजाव जेनेबा दानि आरो गोदोनिखो जों सरजाबनानै नायोब्ला ।
सरजाबना नायोब्ला माने एसे ओ आलादा आरोना
बहुत आलादा खिथु दानि सिगांनि समजों दानि समजों बिराद आलादा आरो माने ओ‌ सिगांना खम खरसायाव जायोमोन बेमार फ्रा बारा जायोमोन दानिया गोबां खरसा जायो बेमारफ्राबो जोंना हामनोबो जेनेबा जों बहुत माबानो हायो दा मेडिकेला जा खाथि खाथियाव जाजोब्बाय नालाय ओ बेफोराव जोंहा एसे सुबिदा जाबाय खामानिफ्राबो बांबाय बेफोरबायदि बे सोलायनाया बे आरो जेनेबा
आदसा नोंथां आरो माने आं दा दा नुनो मोनो आं दा जेनेबा दा सोलिबाय थानाय थासारियाव आं नुनो मोनो माने ओ दानिया माने बांसिन माने ओ फरायनाय जों लोगोसे माने बांसिन माने ओ कम्पिउटारनि जुग माने बांसिन सोलियो आरोना
औ औ
ओमफ्राय गोदो माने बेफोर मुवा बेसादफोरा गैयाब्ला बो माने गोदो बोरै सोलिलांनो हायोमोन ओमफ्राय दानिया मानोे इसेबां बिदि गोनांथि जाथारो माने? मानो नांगौ जाथारो?
औ बेफोरो एकदम माने मोनसे आपग्रेड सिस्टेम जालांबाय एकदम ओरैबायदि आपग्रेड माने सिगांनि समाव जोंङो मबाइल गैयामोन मबाइल गैनि जाहोनाव जोंङो लाइजाम खौ जोंङो मोनसे पस्टनिफ्राय मोनसे पस्टआव थिनहरनो थाखाय जोंहा सप्तासे मास मोनसे सम नांगौ जायोमोन दा बैफोरखौ साननानै जोंना टेक्नलजि जुगाव माने जोंना मबाइल बाहायबाय दा दा बेफोरबायदिनो जोंनिया बै कम्पिउटार बाहायनायनि जाहोना बेनो मोनसे अनलाइन क्लास हमना ला क्लास खो जोंङो जेनेबा माखासे बुस्थुखौ जोंङो गोजानाव थांनानै जाय दिडप्ल'माखो खौ जों लाहैनो हाया बे दिप्लमाखो जों न'आव थानानैनो माने अनलाइननि गेजेरजों कम्पि टारनि गेजेर जोंङो जों एगजाम होनानै फास जानो हायो बे मोनसे सुबिदा आरो
दा बे सुबिदानि सायाव नोंथांङा माने बे सुबिदानि सायाव नों नोंथांङा माने मोजां मोजांखौ मोनदों ना नोंथांङा माने गोदोनि बायदि। इयाव थायोब्ला मोजां मोनगौमोन नोंथाङा।
अ दानिया सुबिदाया माने। फारसिथिं नायोबा जोबोर मोजां गोनां। बोरै नायो फारसेखै नायबा बिराद मोजां दै। ओमफाय गोरिबफ्रा बेनो जाहैबाय जेनेबा गोरिबफोरनि थाखाय एसे उसुबिदा जायो आरो बे फारसेसिं नायोबा मोज मोजां माने माखासे खामानिया जोंना बिराद सर्ट। लि जायो माने थाबैनो जायो माने फारसेथिं नायोबा बिराद। थाबैनो जोङो खामानिफोरखौ माव हायो जेरै जोंहा अनलाइन फन-फन पे गुगोल पे जाबाय जों फैसा सोरनोबा सो। सोना हरनोबा जोङो। साइकेल सालायनानै बा गारि सालायनानै जों थांब्रबना फैसा केस होनानै। फैनो गोनां गैला बेफोरनि थाखाय माने बिराद सुबि दा आरो।
औ औ।
ओं।
ओं। आदसा नोंथां आरो
औ औ।
गोदोनिजों माने दानिजों गोबां एसे सोलायबाय नोङा होमबा।
औ औ सोलायबाय औ।
अब्ला जों गोदोनिखौ दोनथ'नांसिगोन नोङा ओमबा। दानिजों। बिसोर माने सोलिलांनांसिगोन। बिनिफ्राय आरो जिद। दा सोलिगासिनो दं आरो बि-बिनिख्रुइबो आरो बेलेगसिन आरो मोनसे बुस-ओयो माबा फैबावगोन नामा जेनेबा मोजांसिन?
औ निस्सय आंबो सानो फैगोन जेनेबा जोङो जिउ। जिबनाव जों स। सानाखैमोन जे जोङो। नोंथाङा गोजानाव थानानै आं नआव थानानै नोंथांजों रायज। बुजायनो हागोन। बिखौ जोङो सि। सिमाङावबो नुनो हाया जाय बाथ्राखौ जोङो साननोनो हाया बे बाथ्राखौ जोंहा टेकनिकेलि जोंहा एक एखदमबारे बानायनो बानायबाय माने बिराद सोमोनांथाव बाथ्रा नोङा होनबा बेयो नोंथां जोङो जेरावखि थाया मानो बेसेबांबा गोजान जों जानबुंनि गेजेरजों फननि गेजेरजों जोङो रायज्लायहरनो हायो मा जा जों मा जायाखै आरो नायनो सयं जों नायनोबो हाथारो नों मा खालामदो जोङो म बाइलनि गेजेरजोंनो जों नायनो हायो । बे बे हिसाबै जोंहा मोनसे ओ बे बुस्थुआ फैथारगोन जेनेबा जोङो जिब'नाव सानाखै मोनसे ट्रेन जाय ट्रेनआ जेनेबा ओ बे मोननै जेनेबा बे बेसेबांबा गोलाव आयथिं साइतजों लागायनानै बेजों बेसेबांबा गोलाव गारि मोनसे ट्रेना बेजों बोरै कारेन्ट सट जानानै जे जेनेबा बोरै थाङो माने बेफोरखो जों जिबनआव सानाखै आरो गारि बाइकफोरनि बे बेलायावबो बेनो । मोनसे पेट्रल गोजा कालारनि मोनसे पेट्रल होबानो दि गारिया खारो बे बुस्थुखौ जों एकदम साननोनो हाथावा माने बे हिसाबै जोंहा आरो मोनसे बे फैबावगोन बायदिखौ जों नुहुरो माने जाय खौ जोङो ओ ट्रेन गाखोआबा फ्लाइट गाखोबा जों बेलेग मोनसे जायगायाव थांनो हाया बिदिनो माबा मोनसे एकदम थाब बैनो मोनहैनायनि मोन मोनसे माबा मोनसेबाबो जाबावगोन बायदिखौ आं सानो आरो जेनेबा उन समावबाबो औ
ओ नोंथां नोंथांनिसिम आङो बेखिनिखौ मिथिनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय । बिनि थाखाय आं नोंथांखौ रोजा रो जा साबायखर बावहरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओ बिदिनो उनफोराव आरो लोगो बावगोन नोंथांखौ आरो आं सानो नोंथांनिफ्राय आरो आं गोबां मिथिनो मोनबावगोन बेखौ आसा खालामनानै थायो आरो आं । दे बिदिब्ला नोंथां जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय ।